हेलौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों?
अह आं ओरैनो दङ नोंथां। नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
मोजाङैनो दं नोंथां।
नंगौ नोंथां।
नोंथांनो फन हरनाय जाहोनानो जादों आङो जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला जों जानाय लोंनायनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथां?
जागोन नोंथां।
जानाय लोंनाय बुङोब्ला जोङो जेरै अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि, आरो जिंखा, पथल, खांख्रेल बेफोरखौ जों जायो दैज्लां बोथोराव गायनानै। जिंखा आरो पथल बेफोर खौनो दैज्लां बोथोराव बांसिन गायनानै जानाय जायो।
नंगौ नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदियैनो जिंखा पथलफोरखौ दैज्लां बोथोराव गायनानै जानाय जायो।
नंगौ नामा?
अनला खारैखौबो जों माइरंनिफ्राय बानायनानै बा माइरंखौ देनानै खारैजों संनानै जानाय जायो नोंथां।
नोंगौ। सबाइ ओंख्रि जेरै जों सबायखौ माइ गायनायनि आलिनि जिं जिङाव जेरै जों फोनानै बेखौ बेखौ फोनानै जानाय जायो। सबाय ओंख्रिखौ बेदरफोरजोंबो जानाय जायो। अनला ओंख्रि जेरै अनला ओंख्रिखौ जोङो माइरंखौ गिबियावनो सोमनानै दोनो बेनि उनाव माइरंखौ सुनानै दोननानै बेखौ रुइब्ला जों देयो बेनि उनाव देनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ सङो। अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो बारा मस्ला मस्लिनि गोनांथि जाया।
अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों खारैनि गोनांथि जायो। ओ जों बे खारैखो थालिर थालिर बिफां एबा थालिरनि फस्लाखौ जिरनानै बेखौ सान्दुंङाव फोराननानै जेब्ला थालिर फस्लाया रानो अब्ला बेखौ जोङो अरजों सावनानै बेनि हांगारखौ जोङो उम खारै बिदै दिहुननानै बे खारै बिदैजोंनो अनला खारैखौ संनाय जायो। ओं आरोबाव अनला खारैखौ जों खारैनि अनगा थाइगिर मैथा बायदिफोरजोंबो संनानै जानाय जायो। आरो ओ जोंनि ओनसोलाव अनलाखौ ओ मैदुफुल बिबार एबा बिलाइजोंबो अनला फाख्रि संनानै जानाय नुनो मोनो
थारैनो नोंगौ जों खारैखौ गोबां मैगं ओंख्रि संनायाव बाहायनाय जायो जेरै जोंङो मैथा मैथा ओंख्रि संब्लाबो जों मैथायआ गोखै नालाय मैथानि गोखैखौ खारैया खारै होबा गोखैयाबो गैया जायो जेरै अनला ओंख्रि संनाय सबाय ओंख्रि बेफोराव आरो गोखा मैगं संनाय जे नारजि बेफोरावबो जोङो बाहायनाय जायो नारजि होनानै बुङोब्ला जोङो नारजिखौ फाथोखौ गिबियावनो फोयो बिनि उनाव फोनानै फाथोआ राब्ला बिनि बिलाइखौ जों खानानै फोरानो फोराननायनि उनाव बेखौ नारजि ओंख्रि संनानै जायो नोंथांनि हालामावबो बेबायदि दि जायो नामा?
नंगौ नोंथां जोंनि हालामावबो नारजि ओंख्रिखौ बेबायदियैनो गिबियाव बबेबा दुब्लि एबा फोथारफोरखौ हालेवनानै बेयाव फोनाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला नारजि बिफां एबा फाथोआ बिलाइआ रायो अब्ला बेखौ खाना लाबोनानै सान्दुङाव फोराननानै नार्जिखौ बानायनाय जायो नोंथां नोंथावना आं मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदोंमोन
सोंजागोन नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव मेसें बोथोराव मा मा ओंख्रि गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलावथ' आलु आलु आरो लाव बेफोरखौ गायनाय जायो।
नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि हालामावलाय मा मा मैगं गायनाय जायो मेसें बोथोराव
नंगौ नोंथां जोंनि हालामाव मेसें बोथोराव जेरै लाइ लाफा धोनिया जोगोनार ओम बायदिफोरखौ गायनाय जायो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओ ओंख्रिफोरखौबो गायनाय जायो जेरै मटर टिसि बायदि बायदि नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे मटरखौ नाराबारियाव गायो जानांगौ नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो मटरखौ नालायाव दुब्लि बारियाव फोनाय जायो
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ अनला आरो सबायाइनि अनगायै हाग्रानि मा मा ओंख्रिफोरखौ जाबावो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
जोंनि ओनसोलावथ' गोबां मैगंफोर दङ जेरै हेेलांसि आरो मानदे आरो गोबां आं मिथियो बे मैगंफोर दंङ बेबो जायो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बादिनो ओ जेरै हेेलांसि सिफुं मैगं दिंखिया जारि बिलाइ बायदिफोरखौ बुथुमनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो
नों गौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला खारैखौ मा माजों संनानै जायो?
नोंथांङा मा होनदोंमोन
नों थांमोननि ओनसोलाव अनला खारैखौ मा मा जों संनानै जायो
जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौथ' जोङो आलुजोंबो जायो आरो औवा मेवाइजोंबो जायो आरो नाजोंबो जानाय जायो नोंथां थांमोननि ओनसोलावलाय अनलाखौ मा मा जानाय जायो फोरमायनानै हो
जोंनि ओनसोलाव अनलाखौ दाउजोंबो जायो आरो साम'जोंबो जानाय जायो आरो औवा गाजा जायखौ जों औवा मेवाइ होननानै बुङो बेजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव सबाइखौ ओ नोंगौ नोंथां आरो जोंनि ओनसोलाव सबायखौ साम'जों आरो अमा बेदर गोरानजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो
नोंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनगोलाव ओख्रिखौ बेबादिनो जायो खोमा नङा होनब्ला
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो सबायखौ नाजों आरो साम'जोंबो जानाय जायो
नंगौ नोंथां आरोबाव मोनसे सोंबावनो सानदों नोंथां नो नोंथांमोननि ओनसोलावथ' मैथा ओंख्रिखौ जायो जानांगौ
नोंगौ नोंथां जायो
बे मैथा ओंख्रिखौ गायनाय समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव खदालजों जावनानै गायो ना ओ टेक्टरजों हालेवनानै बे मैथाखौ गायनाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ ना
जोंनि ओनसोलावथ' मैथाखौ गायनो थाखाय जोङो मोसौजोंबो एवनानै गायनाय जायो आरो खदालजोंबो जावग्लिनानै मैथाखौ फोनाय जायो।
नंगौ नोंथां
आवलाय माबायदि फोरमायनानै हो
ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ खायसेया टेक्टरजों एवनानै मैथाखौ गायो ओ आरो खायसे न'आव जानो थाखायब्ला खदालजोंल' एसे जावफ्लेनानै मैथाखौ गायनाय जायो आरो जाय फोर टेक्टरजों एवनानै मैथाखौ गोबां गायनाय जायो बिसोरो ओम बेफोरखौ ओ फान गुबुननोबो
नोंथांनि माथोखौ
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सबायखौ न'आवनो गायनाय जायो नामा
हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
जोंहा समाबो जाबाय बिदिबा दिनैयो नोसै उनाव रायज्लायफिनसिगोन
जागोन नोंथां